हेलौ औ खोनादों ना? औ खोनादों।
ओ जों हेलौ।
औ खोनादों दे।
औ जों सावरायनो लानाय ओ टपिकआ जाबाय न' लुनायनि खान्थि।
औ नंगौ।
औ आं एसे बुंग्रोनि।
औ दे बुंग्रोदो।
जेरैहाय ओ बर' हारिनि सुबुंफोरा ओ जायगा आरो सम थासारिफोरखौ नायनानैसो न' लुयो।
औ नंगौ।
जे ओ जेरैहाय ओ बर'फोरा गावनि गोजाम न' बिथिंनिफ्राय एसे गोजानाव खास्लायलाङोब्ला ओ न' लुगोन गोदान जायगायाव साहाथिं न'मा न' लुनायनि ओ जखायै थोजासे जायगा ओ दोनखानानै सानजा बा ख्रि लुग्रोयो आरोना।
औ नंगौ नंगौ।
ओमफ्राय ओ गुबुन गोजान जायगायाव खारलाङोब्ला गावनि खाबु बायदियै न' लुनानै लायो ओमफ्राय न' बिथ थिं एबा न'खर बारस्लायनाय सिगां बाख्रि लु ग्रोनायनि बागै
औ
बर'फोरनि गेजेराव मोनसे मेहेरगोनां बाथ्रा फाव गोबां दं बिसोरनि गेजेराव जेरै जेरैहाय ओ ओंखाम गोफुर थाब्ला दाउखानि आंखाल गैया। ओमफ्राय सि गां माइरंनि बाथ्रा उनावसो इसोरनि बाथ्रा होननायबो बाथ्रा फावफोर दं ना बिथांमोननि गेजेराव।
औ नंगौ
ओमफ्राय ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने मानसिनि सोदोमस्रिया थांनानै थानायनि थाखाय जुजिजेनन्नायनि गेजेरजों बोहैबोगासिनो दं। आ बेखायनो माने दिनैबो माने मानसिनि सोदोमस्रिया उदै सुफुंनायनि बाथ्रा खौसो माने सिगां सानग्रोयो आरो।
औ नंगौ
औ एमफ्राय बर'फोरा न'खराव माइनि बाख्रिखौनो थांना थानायनि रां खान्थियारि राहानि गुबै नेर्सोन होननानै ओ बुङो आरोना। ओ बे ओ बाख्रिखौ नायनानैसो माने ओ बिथांनि न'खरनि हालोदा माबायदि बे खौ माने बाख्रिखौ नायनानैनो माने मिथिनो हायो जेरैबायदि ओ गिदिर बाख्रि थाबाथाय बिसोरो माहाजोन आरो जुदि एसे फिसा बाख्रि थायोबा बिसोरो माने एसे ओ माने औ दुखियासिन बेफोरबायदि खौ माने मिथिनो हायो आरो बाख्रिनि गेजेरजों। जेरै बाख्रि न' लुनायनि उनाव साहाथिं न'मा न' लुयो। बिथांमोना
औ नंगौ
औ बिनि उनावहाय ओ बर'फोरनि ओ गेजेराव न'मा न'मा न'खौ माने इन्जुर दुमनानै मोनथाम खथा खालामो आरो बिनि सानजानि खथाखौ इसिं, गेजेरनि खथाखौ अखं आरो सोनाबनि खथाखौ खफ्रा बुङो।
औ
औ बिनि उनावहाय औ जुदि ओ बर'फोरनि बे न'खराव जेरैहाय जुदि ओ हाबा जायै सेंग्राफोर दंब्ला बिसोरनि थाखायबो माने आलादा मोनसे न' बानायनानै होयो आरो बिखौ सफ्रा न' होननानै बुङो सौफ्रा। सौफ्रा न' होननानै बुङो आरो बेखौ।
औ
बेबायदि बे सौफ्रा ओ न'आव माने गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिफोरा बेयावहाय थाफैयो आरोना जेनेबा बर'फोरनि ओ बर'फोरनि न'खरफोराव बेबायदि नेमखान्थि दं आरोना। बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसि फोरखौ माने डाइरेक्ट माने सिथ्लायाव हाबनो होआ। माने बे सौफ्रा न'नि न'आवनो थायो आरो। बिनि उनावसो माने जुदि न'खरनि मानसिफोरजों मोजां बा सिनायलायनाय बा उनावसो माने बिसोरो ओ न'मा न'आव हाबहैनो हायो आरो।
औ नोंगौ
बेबायदि ओमफ्राय बिसोरो मोसौ गलि नखरबो बानायो बर'फोरनि न'आव मोसौ मोसौ गोरलिबो थायो खिन्थु बर'फोरनि मोसौ गलि फोराव बेरा दुमनाय जाया। औ आरो बे न'मा न' लुनायनि खान्थिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ हागोन बर'फोरनि न' लुनायनि खान्थिया ओ नोंथाङा माखासेखौ बुंबाय दा आङो बेखौनो बुंगोन जोङो मोनसे बर'फोरा न' लुयोब्ला मोनसे जोङो जों जायगाखौ थि खालामना लायो आरो बेजों लोगोसे बाख्रिया बबेथिं थायो न' न' इसिङा बाख्रिनि बबेनि खनायाव थायो बिनि गेजेरजों जोंनि ओ ओ इसोर खौ जों इसोरखौ सिबियो बाथौ बेखौ बाथौखौबो बबेथिं जोङो गायगोन बेखौबो जोङो जायगा लानानै मोनसे नेमखान्थि बायदि बिदि जोङो खालामो दा बिदिनो ओ आरो गुबुन मोनसे जोंनि उन्दुग्रा खथा मोनसे जों न' थायो बर'फोरनि जों बांसिनानो ओ बर' गामि गामि जों थांनानै ओ जों नायोब्ला आरो जों फोरनि बांसिन न'फोरानो गाब बांसिनानो हानि न' जों जेरै बाख्रिखौबो जोङो हानि जों लुनो गोनां जायो जोङो गिबियाव जों औवाखौ औवाजों जोङो हेबनानै बिनि सायाव जोङो गोबोरखिजों हाजों जोङो बाख्रिखौ बानायनाय जायो दा बेनि अनगायै जों इसिं न' इसिं न'आबो सोराहानियाबा पाक्कानि न' आरो बेजों सोरहानियाबा हानि न' बेबायदि थायो आरो उन्दुग्रा खथायाबो सोरनिबा पाक्का आरो सोर ओरैनोबा हानि न'आव थायो आरो बिनि गेजेराव ओ जोंनि ओ सोरगिदिं गासैबो न' थानानै बिनि गेजेराव जोंनि गेजेराव मोनसे सेथ्ला थायो बर'फोरनि मोनसे बेयो ओ नेमखान्थि बायदि जों सिथ्लाखौ लाखिनो गोनां जायो। जोङो जेब्ला ओ ओ माइखौ लाबोनानै जोङो माइखौ नायो। माइखौ नानो थाखाय जोङो माइखौ नानो थाखाय जोंनो सेथ्ला मोनसे नांगौ जायो बे माइखौ नाखांनायनि उनाव ओ जोङो माइखौ जोङो जोंनि माबायाव ओ फान्दाराव
औ।
ओइ बिखौ ओ नोंथाङा मा होनदोंमोन फान्दारखौ जायखौ जोंङो माइ दोननायखौ बाख्रियाव बाख्रि ओ बाख्रियाव जोङो बिनि उनावसो जों बाख्रियाव माइखौ सोयो। दा बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि ओ नेमखान्थि बायदियै जोंहा गोबां ओ बेबायदिनो दंबावो जोंहा ओ दाउ गलार थायो। आरो बेजों लोगोसे अमा गला थायो आरो मोसौ गलि
अमा गलार-अमा गलार जोंनिथिं बिखौ अमा गन्द्रा होननानै बुङो।
औ अमा गन्द्रा, दाउ गन्द्रा आरो मोसौ गुलि। दा बियो ओ उन्दुनायनि न' जिं-जिं सेराव खोलाहा सोरहानियाबा जों साहा बेबायदि थायो आरो बेजों ओ लोगोसे जिगाब मायुं जिगाब मायुंबो जोंनि न' साखाथियाव थायो जिगाब मायुंआबो ओ मोनसे नेमखान्थि बायदियै जोङो जायगा लानानै जायगा बेखौ जोङो दोननाय जायो। बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेमखान्थि। दा बेबायदि मोनसे ओ बांसिनानो ओ दहोय नों बुंनाय बायदि सोरहानिबा न'खराव बाख्रिखौ ओ फिसा नुयोब्ला बियो ओ गोरिब होननानै ओ सिनायहरनाय जायो होननाय गोदो-गोदायनि खुगा-खुगा सोलिबोनाय आरो जायफोरनि न'आव बाख्रिखौ गोदोर नुदों बियो ओ खोब ओ धोन-दौलद गोनां माहाजोन ओ जायहा ओ गोबां माइ गायनानै आबाद मावनानै बाख्रिखौ ओ गोबां माखासे भोरथि खालामनानै माइखौ सोनाय जायो बेखौ माहाजोन होननानै सिनाय मोननाय जायो बेयो मोनसे खुगा-खुगा सोलिबोनाय
दा बिदिनो जोंनि न'खराव बर' न'खर हिसाबै जोंहा गोबां ओ मोजां सोलिबोगासिनो दङ। हारि, राव, हारिमु, धोरोमखौ लानानै जोंनि ओ बर' न'खरखौ ओ खुंबोगासिनो दङ आरो बेवहाय ओ गोदो-गोदाय बांसिनानो सोरहाबा-सोरहाबा न'खर-न'खर ओ जौ-सेरेब बानायनानै बानायनानै न'खरखौबो ओ सोलिनाय जोङो नुनो मोनो। सोरहाबा न'खराव जौ बानायनानै ओ न'खर-न'खर बेबायदिनो ओ सावरि बादालि बा जौफोरखौ लोंनाय नुयो, दा दैज्लां बोथोराव ओ माइ गायोब्ला खोथिया फुयोब्ला बिबदिनो जमा जमा जौ ओ जौ गोरान जौ गिसिफोरखौ लांनानै ओ फाजाफोरजों लोंनाय बेबायदि नुनो मोनो आरो गोबां बेबायदिनो जोंनि बर' हा हारियाव नेमखान्थि दङ दा जोङो मा बुंनो नांगोन जोंनि नैबे मोनसे ओ न'खरखौ ओ मोनसे लुनो गोनां जायोब्ला मोनसे न'खर दानो गोनां जायोब्ला गोबां रांखावरिनि गोनांथि जायो। दा रां-खावरि थायोब्लासो जोङो ओ जोंनि इसिं न'खौबो बानायनो हागोन जोंनि बाख्रिखौबो बानायनो हागोन जोंनि उन्दुग्रा खथा न'खौबो जोङो बानायनो हागोन बेनिखायनो सोरहाबा ओ गोरिब ब्ला सोरहाबा गोरिब ओ गोरिबब्ला बियो ओ बाख्रिखौबो लुनो हाया इसिं न'खौबो लुनो हाया। गावनि थाग्रा न'खौल' जेने थेने उन्दुग्रा खथाखौल' बानायना लानो हायो। बेयावनो माइरंबो थागोन माइबो थागोन। उन्दुग्रा खथाबो थागोन बे गंसे न'आवनो इसिं न'बो थायो।
औ
बेबादि ओ मोनसे ओ जोंनि गामि गामि बहाबा बहाबा जायगा जायगा दं दा। बांसिनानो बेबायदि ओ जोङो नुनो मोनलिया जोङो बांसिनखौनो ओ दहाय नों बुंनाय बायदि ओ जोंनि नेमखान्थि बायदि जोङो बाख्रि या आलादा थायो, इसिं न'आ आलादा थायो, उन्दुग्रा खथाया आलादा थायो। अमा गन्द्राया आलादा थायो, दाउ गन्द्राया आलादा थायो। बेयो बियो मोनसे जोंनि ओ बर' हारिनि जे न' लुनाय खान्थि
औ, थिग बेबायदिनो ओ जोङो जेरैबायदि बाख्रिखौ नुब्लाथाय जोङो बियो ओ माहाजोन ना दुखिया बेखौ मिथिनो हायो। थिग बेबायदिनो गुलि मोसौ गुलिखोबो जोङो नायनानै माने बेखौबो जों मिथिनो हायो आरोना। मोसौ गुलिया जेसां गिदिद जागोन बियो माने माहाजोन होननानै ओ सिनायथि मोनो बेबायदि आरो जेरैबायदि नों औवाजों बानायनाय बेसादफोरनि सोमोन्दै बुंदोमोन जेरैहाय जोंहा न' लुनायावबो जेरैहाय अखुम मुदा नि थाखाय औवानि फेराइफोरखौ बाहायनाय आरो उखुमनि फेराइ खालामनायाव जेरैहाय औवा गोरलैनि थेंअल बाहायनायफोरखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
दे होमबालाय दिनैनि रायलायनाया जों बेखिनियाव
दे बिदिब्ला औ जागोन दे।
औ दे गोजोनथों।